औ खोनादोंना नोंथाङा? औ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनाबाय दे औ खोनाबाय।
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ बर'फ्रा गोदो गोदायनि फ्रायनो आरो आथिखालावबो जेरै दाउ अमा फिसिनानै जिउ खुंबाय दं आरो जिउ खुंबोगासिनो दं बेनि सोमोन्दै आं नोंथांजों एसे सावरायनो होननानै जाबाय नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
अ अ ओ‌नोंथां खनसे बुंबावलाय एसे ओ
ना बर'फोरा जेरै बोरैहाय दाउ अमा फिसिनानै जिउ खुंबाय खुंबोगासिनो दं आरो बोरै जिउ खुंबाय थादों दायो बिनि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ औ सावरायनो हागोन नोंथां औ औ
औ जोंथ' बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो दाउ अमाखौ जोङो फिसि बोनायखौ नुबाय थादों नङा होमबा नोंथां? आथिखालावबो बर'फ्रा दाउ अमाखौ फिसियो गोबाङा ओ फाननो थाखायबो फिसियो गोबाङा जानो थाखायबो जों फिसियो नङा होमबा नोंथां? आरो जोंनि बर'नि न'खरफ्रोमावबो जोङो मासे नङा मासे जोङो अमा फिसिनायखौ जों दिनै नुयो नङा होमबा? अमाया जोंनि थाखाय न'खरफ्रोमावबो आंगो जुनार नङा होमबा? बेजों लोगोसे जों मोसौ फोरखौबो फिसियो बिदिनो बोरमा फिसियो जों गो गोबां जोङो जिब जुनारखौबो जों बर'फ्रा बोजोबनानै लायो आरो नङा होमबा जों आथिखालावथ' गोबां मानसियानो दाउ फिसियो आरो दाउ फिसिनानैबो नोङो रां आरजिनो हायो बेयो सैथो खोथा नङा होमबा दिनै मार्केट लेभेलाव बुंनो थाङोब्ला दाउनि बेसेना जोबोर गोजौआव नङा होमबा बिदिनो जोङो मासे दाउखौ नों किल'से दुइ किल' गाहाम जायोबा बे मासे दाउनि दामानो हाजार गाहाम जायो बार'स' गाहाम जायो नङा होमबा अब्ला जोङो दाउ फिसिनानैबो गोबां रां आरजिनो रां आरजिनो हायो बिदिनो ओ गोबां न'खरनि मानसिफोराबो बिदिनो दाउ फिसिनानै जोङो बिदि खालामनायखौ नुबोदों आरो आरो जोङो लकेल दाउखौ फिसिनोबा गोबां दानानि आदारनि गोनांथि जाया नङा होमबा बिसोरो हगारना होबानो बेबायदि एम्फौ एनला जानलानैनो बिसोर देरो नङा होमबा नोंथां। अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय ए बिदि ओ मा होननानै बुंगोन ओ बोरैहाय अमाखौ फिसियो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना।
औ थारैनो नोंथां औ ओ जोंनिखैजा अमा होनोबा जोंनिया ओ जोङो गिबियावनो जोङो बाजारफोरनिफ्राय जोङो बिदिनो अमा फिसा ओरैनो देरफुनाय फोरखौ बायनानै लाबोग्रोयो गिबियावनो
ओ बेखौ जोङो गोबां गोबां आइदियाजों जोङो फिसियो ओ खायसेया जोङो बिदिनो ओ अमाखौ एसे थाब देरहोनो थाखाय जोङो ओ सेरेब सावनानै माने अफ्रि दिहुनो आरो सेरेब निफ्राय जों अफ्रि दिहुनो अफ्रि होननानै बुङो बेखौ। बे अफ्रिखौ होनानैबो जोंनियाव खायसे अमाया एसे फुंखांनायखौ नुनो मोनो आरो एकदम नेसारेलि बियो ओ बर'निनो मोनसे सेरेब होननाय बुस्थुआ थ' जोंनिनो बर'नि मोनसे जि आइटेक मोननाय बेसाद नालाय बिनिफ्रायबो जोङो ओ अमाखौ एसे फेदेरनायाव हेफाजाब होयो फारसेथिं जोंहा बिदिनो गुन्दै होननानै बुङो जायखौ जोङो माइनिफ्राय माइ-माइखौ जोङो मिसिनङाव जोङो बिदिनो जोङो लांनानै जों गुन्दै ओंखारो। जे माइरंनिफ्राय माइरं फारसेथिं माइरं फारसेथिं गुन्दै ओंखारो आरोखि बे गुन्दैखौबो जोङो औ बिदिनो आरो बाव जोंहा ओ मिथिंगायारि बिदिनो ओ हाग्रा मुवा जेरै थास' थास' दुदालि जेरै थास' बिलाइ बेफोरखौ जोंनि आइजोफ्रा हानानै लाबोनानै बेखौ जोङो थौआव रुख'नानै जेनेबा रुनानै बिदिनो ओ अमानो जोङो जाहोनाय जायो आरो बेजोंबो जोंनि अमाया ओ देरनायाव एसे हे फाजाब होनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो जोंहा गुन्दै थाबाय बिदिनो अफ्रि थाबाय आरो बिदि बिदिनो जोंहा नैबे थास' रुनाय थाबाय। आरो बिदिनो जोंहा थाबनै जे खायसेफोरा जोंहा